हेल'
अ हेल' नोंथां।
औ औ नोंथाङा खोनादोंना औ नोंथाङा खोनादोंना? औ औ बिदिब्ला आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम दङना?
औ नोंथां सम दङ सावरायजागोन दे।
अह बिदिब्ला आङो नोंथांजों बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनो होनानै फन खालामनाय जादोंमोन।
औ नोंथां सावरायजागोन।
अ बिदिब्ला आं नोंथांनि गिबियाव बे बर'फोरनि दोरो दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायाव एसे सावरायना होग्रोनोसै। ना
औ नोंथां दे सावरायना होग्रो।
जोंहा बर'फोरनि दोरोङारि हिसाबै माने बर' फोरा ओंखामनि अनगायै माने गुबैयै ओंखामाथ' थाहैखायो। बेनि अनगायै माने जोंहा बर'फ्रा गोबां मोजां मोननाय ओंख्रिफोर दङ आरोना।
औ नोंथां नोंगौ।
औ औ थिग बेबादिनो जेरैहाय जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो माने अ बर' सुबुंफोरा बा जों खारदैजों जानाय बा रुनानै जानाय बा मेनानै बेफोरबायाददिखौ जोंहा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो माने जोबोरैनो मोजां मोनो आरोना।
औ
थिग बेबादिनो जोंहा बेफोरनि बेलायावहाय जोंहा औ बर'फ्रा गोबां दोरोङारि हिसाबै ओंख्रि मोजां मोननाय दङब्ला जों जों दङ आरो। आरो जेरैहाय जोङो अनलाजों दाउ बा सबायजों साम' मैथाजों ना बेबाददिनो
ओ नोंथां।
जों जोबोरैनो माने बर'फ्रा मोजां मोनयो आरो एबा दोरोङ ओंख्रि हिसाबै बेखौ बाहायनाय जायो आरो। आरो ना ओ जेरैहाय जोङो गिबियाव जोङो अनला जों अनलाजों दाउखौहाय मान सो नोंथां एसे फोरमायना होनोसैना। जोङो जेरैहाय जोङो अनलाजो जेनेबा जोङो अ अ ओ जेनेबा जोङो अनलाजों दाउ होनबाथाय जोंहा माने अनलाजों दाउआ जों सोमोन्दो होनना जों मिथियो आरोना।
ओ नंगौ नोंथां।
जाहोनाव जोंहा औ जायनि जाहोनाव माने जोंहा गोदो गोदोनिफ्रायनो हाबाफ्राव बा बेफोर जों हिनजाव गोदान बा हौवा गोदान बेफोरजों जोंहा गोबां नेम खान्थि दङ जेरैहाय जोङो बा जोङो हाथा खुरनाय मोनफा मोनफा गोदो गोदायनो नेमानो जोङो अनला जों दाउखो दाउखो हाय मारै सङो ओनफ्राय जोंहा
हेलौ नोंथां
नोंथा
अ खोनाबाय नोंथां बुंफिनदो।
अ माने अनलाजों दाउखौहाय बोरै सङो होनबाथाय जोंहा गिबियाव माने ओ अनलाखौ संनो थाखाय जोङो माइ माइरंखौ ओ रुइहाबजासिम बा जों दैयाव सोमोनना दोननाय जायो दसे समनि थाखाय आरोना।
औ नोंगौ नोंथां।
अ जेब्ला माइरंआ ओ रुयो अब्ला जों बेखौ आ थिखालावथ' जों बांसिनै ग्रेडार मिसिनखौ जोंनो उन अन गुन्दै खालामना लानाय जायो। गोरा गोदो गोदाय समावथ' जों बांसिन उवाल बा दिंखि अन्थाइफोराव उननाय जायोमोन आरो ना। आथिखालाव जों बांसिनै ग्रेनडार मेसिनजोंनो गुन्दै खालामा लानाय जायो जोङो बेनि उनावहाय ओ जेब्ला बेखौ जोङो गुन्दै खालाम खाङो अब्ला जोङो बेखौ फारसेथिङाय दैया जेब्ला ग्लब ग्लब फुदु अब्ला जोङो बे ओ बेयावहाय जोङो जेब्ला दैया ग्लब ग्लब गदौ अब्ला जों बेयावहाय जोङो बे अन गुन्दै खालामा लानायखौ जों फ्रि फ्रि होनाय जायो आरोना। बेनि उनावहाय जोङो बेयाव खारदैबो होखानाय जायो नांगौ बिबांनि। अ ओ फारसे थिङै जोडो बेहाव दाउ बेदर होगोन जेब्ला बेखौ जोङो मोजाङैनो ओ संख्रि हाल दै गासै खौबो नांनाय मस्ला मस्लि बेफोरखौ जों होनाय जायो बेजोंनो लोगोसे जोङो बे बे मोनखानाय मोनखानाय बेदरखौ जों बे ओ अन गुन्दै होखानाय बा बेफोर ओ जोङो अनला आ बे संनायाव जों होसननाय जायो आरो ना। थिग बेबादिनो जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां बेयाव माने ओ धुन्दिया बा गंगार धुन्दिया बेफोरखौ जोङो बाहायनाय जायो आरो बेबादिनो जोङो अनलाखौ जा नाय जायो आरो अनलाया जोंजों गोबां एंगारलायनो हायै सोमोन्दो दङ आरो। ओम बिनि अनगायैबो जोंहा बे फोर माने बेफोर ओंख्रिफोराव जोंहा गोबां माने गोदो गोदाय समनिफ्राय जोंबा ओ बेफोरबादि रासायनारि मुलि बाहायनाय जाया बा जोङो अनला ओंख्रिफोरखौ मानो जोङो गावनो गाव बानायनानै जानो हायो आरोना। बेनिखायनो गोदो गोदो गोदायनि मानसि फोरा माने बेयावथ' जेबो रासायनारि बा मुलि बेफोरबादि इउरिया बेफोरदि बाहायनाय जाया। जेरै जों गुबुन मेगं फोराव बाहायो बेनि थाखायनो माने बे मेगंफोरखौ माने जोबोरैनो ओंथि गोनां बा बेफोरबादि गोथाव औ मोनो आरो बेजों लोगोसे जोबोर मोजां होननानै जोङो मिथियो आरो। अनलाखौ जाहाथे जोङो बे बेदरजोंल' संनाय संनाय जाया बेयाव जोङो मेवाइ बा औवानि गिबि खिलिजेननाय बाहागो मे औवा मेवाइ जों बेखौबो बो बाहायना सं बाहायनाय जायो आरो एबा संनाय जायो बेजों लोगोसे जोंहा जेरै अनला मोखि बा बेयाव गोबां रोखोमनि जेरै थाइगिर बा गोखा बेफोरखौ बाहायनाय खौ जों नुनो मोनो आरोना। औ अ थारैनो ओ बेबादिनो आरो जोंहा जेरै गोबां रोखोमनि दङ जेरै जोङो ओ साम'जों ओ ओ सामजों सबाइ जों बेफोरखौबो बेबादिनो संनाय जायो आरो ओ थिग बेबायदिनो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोङो माने गोबां माने जोङो बहाबा बिलोफोराव ना गुरो थां बाबो बा जोङो बेफोर नाफोरखौ मोनबोनानै जोंहा माने मिथिंगायाव मोननाय जेरै मैगं थाइगं जेरै जारि बा नेरसोन बा बेफोरजों जोङो रु दुमनानै जानायखौ जों बांसिन नुनो मोनोमोन आरो ना। गोदो गोदायनि मानसिफोरा माने मायबाफो फोर नुबो ओ बेफोरबादि माने
हेल' नोंथां।
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां नोंथांना एसे नेटनि प्रब्लेम जादों नामा?
खोनायाखै नामा? अ ओ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलथिंहाय ओ साम'जों बा सबाइखौ माबायदिहाय संनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ फोरमायनोथ' हागोन नाथाय आं हौवासा मानसि नालाय बांद्राय सङा ओंख्रिफोरखो अब्लाबो जा खिनि रोङो बेखौ फोरमायनिसै नङा होमबा नोंथां? माबाफोर थालांबा बा थालाङोब्ला नोंथाङा बुंबानो जाबाय।
औ औ औ
सबायजों साम' होनना बुङोब्लाथ' जोंहा बर'फोरनि थाखाय मोनसे बा एंगारनो हायि ओंख्रि नङा होमबा?
औ नंगौ थारैनो।
जायखो जोङो सबायजों साम' बा साम' ओंख्रि होनबा जोङो जाबाबो खुरिसे जायाबो खुरिसे होननानैबो जोंहा मोनसे बाथ्रा फाव बो दंलायो नङा होमबा? ओ दा बिबिदिनो ओ सबायजों साम'जों संनो गोनांब्ला जोंहा गिबियावनो जोङो सबायजों साम'जोंथ' खारदैसो संनाय जायो नालाय?
औ औ नंगौ
बिदिनो जोङो मा खामबाय गिबियाव जोङो सबायजों साम'जों संनो थाखाय जोंहाथ' साम'नि गोनांथि जाखाबाय। बिदिनो जोङो साम'खो बा गोदो गोदायथ' जेन'बा बिलो बिलोफोरनिफ्राय हमना लाबोमोन दाबोथ' फुख्रिफोराव दा आथिखालाव गोबां मोनला नाथाय मोनो फुख्रिफोरनिफ्राय हमना लाबबाय लाबनायनि उनाव बिदिनो जोङो साम'खौ सानसे साननै बा सानथामफोरनि थाखाय जो एसे दैयाव हमनानै दोननाय जायो आरोना एसे बेनि जेन बेनि गाज्रि मैला बुस्थुफोरा बा बियो गाज्रि मैला बुस्थुफोरा खारथो होननानै बा जोहा सामखौ खिगारोबो होनना बुङो खायफाया बिदि खारथो होननानै जोङो सोमना दोननाय जायो आरो नङा होमबा बिब्दिनो बेनि उनाव साम'खौ बरायासो जोङो मनाबा बायदिसिनाव लानानै जोङो बुुन न मोजाङै होनाय जायो आरो ना? मोजांङै साफा सुना लानाय जायो सुनायनि उनाव संख्रि थंख्रिबो होनानै सुयो आरो खायफाया
औ औ
सुनायनि उनाव जों मा खालामबाय साम'नि बै जा बिनि मा होनोमोन बै खुगाना मा होनोम मोनलाय बेखौ खुग्रियाव जानोसै अ दाखोन बे दाखोनखौ गारबाय गारनाव बिनि साम'नि खिथुखौ दानस'ना लानाय जायो आरो मोजाङै।
औ साम'नि उन बाहागो औ औ
दानस'ना लानाय जाबाय बिदिनो दानस'खांनायनि उनाव साफा सुखांबावबाय सुबावनायनि उनाव सामुखौ एसे एसे ओ सारायाव थाव गुबैयाव एसे एवफ्रना लानाय जायो आरो गिबियाव ना?
आ नंगौ
थाव गुबैयाव एसे एवफ्राना लानाय जाबाय गोबाव समसिम बेनिफ्राय बिदिनो जोंहा ओ एवफ्रानानै थिखांना दोननानै जों बैदि सबायखौबो जोङो सारायाव खायफाया जोंना एवफ्रानाबो लायो सबायखौबो एवो दे। सबायखौ एवो नङाब्ला एवना लानानै बेवहाय एवखां दसे एवनानै बेवहाय मा खालामो बा बै मा होनोखो दैखो होयो आरो जोंनिया खायफाया। आं गोबां नाया बिदि नुयो आरो आङो दैखौ होयो होनायनि उनाव मोजाङै गोदौनो होयो आरो। ओमफ्राय गोदौनो होना बेयाव साम'बो होयो ओमफ्राय खारदैफोरखौ होनाय जायो। बिदिनो खारदैखौ होबाय होना मोजाङै मोजाङै गोदौनो होनाय जाबाय आरो गोदौनो होनानै बिदिनो गोजां बोथोर बोथोर समायाव जोंहा गोजां बोथोर समायावथ' दुदिया थायो नालायुन्दिया होयो बिदिनो जोंहा दा बे मेसें बोथोरफोराव गोबां जायगायाव गोबां जायगायाव मा होनदों मा थाया बेफोर थाया नालाय अब्ला जोंहा गगार गंगार थोनन्दिया होनाय जायो आरो मोदोमनो थाखाय बिदिनो मस्ला मस्लिफोरखौ गावनि गोसो बायदि होनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो आरो साम'खौ जोंनिथिं बिदि सबायजों जाया लाफानो एरख'नानै खायफाया एवनाबो जायो आरो बे सामु सिंनि सामु होनना बुङोब्लाथ' जोङा साम'आ साम' दैमानि साम' लिंग्रि होननाय बुंनाय जायो साम'खौ लावबो थायो नङा साम' गोलाव ओमफ्राय साम' दगला होननाय थायो मोनसे गिदिर गिदिर गिदिर साम'आ बै गिदिर साम'आ दग्लाना ना होनोमोनथाय बेखौ बेखौ साम' दग्लान होनना बुङो आरो जोंनि अ साम'लादाय साम'लादाय होनो ओमफ्राय बै साम' लादायफोरखौ जायो साम' लादायफोरखौथ' जों ओंख्रिजों डाइरेक्ट संना जानो हाया बेखौ एरख'ग्रोनांगौ जायो आरोना बेयो गिदिर जानायनि जाहोनाव बेखौ जों सोबख'नो हाया नालाय खुवाजों बेखौ साफात एरख'ना लानानै रुनानै एरख'ना लानानै संख्रिजों स साफ फासना एवनाबो जायो एायफा ओंख्रि होननाबो जानाय जायो आरो नोंथां नोंथाङानो एसे फोरमायबावना होदो नामा आं बांद्राय रोंलायलाङा
अ अ अ नों नोंथाङा बुंनाय बादिनो जोंनि ओनसोलावबो साम'जों सबाइखौ बेफोरबायदिनो संनाय जायो आरो ना ओ जेरैहाय जोङो गिबियाव सामखौ दैमाफोराव मोननाय जायो जों बेफोराव खननानै एबा बुथुमनानै नानै लायनाय जायो आरोना बेनि उनावहाय जोंङो साम'आबो गोबां रोखोमनि थायो जेरैहाय साम' गोलावबा साम' गुसुं साम' लंगि बेफोरबायदि साम' आदायफोरबो मोननाय जायो आरोना
औ
औ औ जोङो बेफोरखौ जोङो बेफोरखौ खनना लाबोखांनायनि उनाव जेब्ला बेखौ जोङो दै बा जोङो दैयाव एबा हरसे बा हरनै बायक दसे गोबाव समनि थाखाय जों बेखौ सोमनानै दोननांगौ जायो आरोना
औ नंगौ नोंथां
जेन गाज्रि बा मैला बियो सामआ दैयाव थायो नालाय बियो गोबां गाज्रि मैला बुस्थुफोरखौबो ज जायो बेनि थाखाय हा जायो बेनि थाखाय जेन बिनि गाज्रि मैलाफोरा गलाङो नि थाखाय जों बेयाव गोखै बा खारजि बेफोरखौ बेफोरखौबो जोङो हाखावना होनाय औ नोंथाङा खोनादोंना
औ औ खोनादों नोंथां औ
जेनेबा जोङो साम'खौ खनना लाबोखांनायनि उनाव बिनि गाज्रि मैलाफोरा गलांनो थाखाय जों बेखौ हरसे बावहरनायनि थाखाय सोम सोमहाबना दोननाय जायो आरोना
औ नंगौ नंगौ
जोंहा बिनि मैला मैला मैसिफोरा गलां मोजाङै गलांजोबनो थाखाय बेयाव जोङो गोखै बा खारजि बेफोरखौबो जोङो हाखावना होनानै जोङो बेखौ सोमफाना दोननाय नुनो नुनो मोनो आरो ना
औ नंगौ नोथां
बिनि उनावहाय जोङो जेब्ला साम'आ साम'खौ हरसेबा हरनि उनाव जोङो संनो एबा ज जानो जानो जानायनि सिगां मने दोन खौ गारनानै बा बिनि उन बाहागोखौ मोजाङै दान ससे जों सोबनो हानाय बादि जोङो दानसनानै लानाय जायो एबा जों बेखौ मोजाङै जलंगा बा मना मोनसे आइजेंफोराव लानानै मोजाङै बेनि गाज्रि बा बिनि गिरु नांनायफोरा बि मोजाङै खारो बेनि थाखाय मोजां मोजां होखनाय जायो आरो ना बिनि उनावहाय जोङो साम'खौ गियाव एव्रां बेनि उनाव जोङो साम'खौ गिबियाव मोजाङै सारायाव थाव होनानै एवफ्रामना ग्रोना जानाय जायो आरोना औ जोंङो अख्रां खालियावनो जोङो संख्रिखौ बांद्राय होनाय मानसिफोरखौ नुनो मोना जोंहा माने संख्रियाव बे एवनायावनो साम' संख्रि खाबाद माने बेनि सिंनिया मोदोमा बे गयो बेफोर बादि होननानै जों मिथियो आरो ओम बेनि थाखायनो माने संख्रिखौ होग्रोनाय जायो बेनि उनाव जेब्ला जोङो साम'खौ आथिखालावथ जों कुखार थायो बे माने मोजाङै खायफा खाया मोजैङै माने बेखौ दैयाव रुगुरना लानाय जा